हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां। औ दालाय मा खालामगासिनो दं नोंथाङा बोरै खबरफोरा एसे फोरमायना होदो दे नोंथां आंनो?
औ नोंथां आं दायो ओ आं मो मोजांयै दं आमफ्राय आं दायो ओ बिफांआव बिफां सिंआव ज'नानै ओ गरमखाय ओ बार जागासिनो दं नोंथां। माने दुब्लि बारियाव बार जागासिनो। थिगानो दं। आरो नोंथाङालाय खबर फोरा बोरै आरो दायो मा खालामगासिनो दं?
आङो दायो आङो माने आङो नै न' खाथिनि लामायाव एसे थाबायग्लांदों एसे मोना बि जाबायबो नालाय सान्दुंङाबो खमायबाय बेखायनो आं लामायाव ओरैनो थाबायथिं लागासिनो दं एसे बारहावा जादों। जोंनि देहानि थाखायबो मोजां नांगौ। नालाय थाबायनांगौबालाय मानसिया। बिदिनि थाखायनो आं एसे बेरायनानै दं। आरो खबरा आंना मोजाङानो दे नोंथां। औ नोंथां औ दिनै नोंथां मोनसे। थफिख लानानै रायज्लायनोसै जोङो। जोंनि सावरायमेलखौ जागायननोसै मोनसे मोनसे टपिक लानानै।
औ जागोन दे जागोन नोंथां।
नोंथांनि बागै एसे नोंनि सोलोंथाइनि बागै बा नोंनि एसे बेफोरनो नोंनि फरायलांनाय बा नोंनि मा जानो फिउचाराव बेफोर। फोरनि बागै एसे फोरमायलांदो दे आंनो नोंथां नोंनि हानायखिनिखौ।
औ माने ओ सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोङो बिख खौनो होनजागोन जे। ओ सोलोंलांबाय थाबा जोङो गो गालांबाय थायो। नो सोलों। ओ जेसेनो सोलोङो एसेनो जोङो। ओ गोरों जालांबाय थायो नोंथां।
औ औ।
ओ जोङो सोलोंनांगौ जेसे हायो सोलोंनांगौ। आरो गोदान गोदान ओ। हाबा हुखा बा बिदिनो गुबुन गुबुन गोदान गोदान खामानिफोरखौ सोलोंनो नाजानांगौ नोंथां।
औ औ।
बे ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गोरलैयावनो जोनोम जानायनि उनाव। ओ फोरोङो होनब्ला। जोंनि बिमा बिफायानो जायो। जायहा ओ। माने फरायसालिनि सिगाङाव जोङो। बियावनो जोंनि ओ बर' बिमानि रावखौ जोङो सोलोंनानै ओ बिनि उनावसो जोङो स्कुलाव थाङोथ नोंथां।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
खो बियावनो मोजाङै जों सोलोंग्रोना लायो रावखौ गावनि बिमा रावख खौ। बर' बिमा रावखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ स्कुलाव थाङो स्कुल ओ फरायसालि। जेराव जोङो। ओ माने बिदिनो ओ सोलोंथाइखौ जों मोनो आरो। माने ओ मा होनगोन बेखौ फोरोंगिरिनिफ्राय जोंङो। ओ फोरोंनायखौ। मोनो नोंथां ओमफ्राय। जोङो बियाव सोलोंनानै माने जोंनि ओ। इयुननि थाखाय। सोलोंनानै गेदेर मानसि जाहैनो थाखाय जों बे फरायसालियाव फरायग्रोयो। ओमफ्राय ओ बिनि उनावथ थ जोङो ओ। बिनि उनावथ कलेज होन नांगोन जोङो।
औ औ नोंथां औ।
कलेजाव जोङो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जोङो फरायो बे कलेजाव ओ जेरै ओ बिगियान बा सोरबा ओ सानखान्थि बा बिदिनो सोरबा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आयदानि सायाव जोङो बेफोर फ ओ मानसिफोरखौ फरायनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओ बिनि उनाव फरायना लांनानै ओ बिदिनो ओ उनाव ओ बिदिनो ओ जबफोर जब इन्टारभिउफोर बेफोरबायदि होनायखौ जोङो उनहालागै नुनो मोनो नोंथां माने इयुननि थाखाय इयुनाव आरो ओमफ्राय जोङो ओ सोलोंथाइखौथ' जों लाथारनांगोन जेसेनो मानसिया सोलोङो एसेनो ओ गोरों जालाङो। नोंथां अब्ला जोङो ओ ओ बिमा बिफानिफ्राय सेथियावनो जों सोलोंथाइ मोनग्रोयो न'आव ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय सोलोंथाइखौ मोननो होयो नोंथां अब्ला ओ नों थाङाबो सोलों सोलोंथाइनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ फरायसाफोरा माबोरै आरो बिसोरनि फरायनाया माबोरै जालांगासिनो दं बा ओ बिदिनो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलनि सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ नोंथां फोरमायना होनि गिबियावनो आंबो बुंसै गिबियाव बुङोबा जों नों जेरै बुंदों गिबियावनो जोंनो बिमा बिफानि रावखौ नांथारगौ जों गिबि बियावनो बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनाय जा खायो बयबो थायो नङाबा जों रावखौनो बुंनो रोंनायबो नङामोन बयहाबो बयनिबो राव भाषा थायो बेखायनो जों गिबियावनो रावखौ सोलोंगोरोनाय जाखायो गिबियावनो बिनि उनाव सोलोंथाइ खौ बुङोबा जोङो सोलोंथाइखौ गामिनि जोङो गामिनि एल पि स्कुल बा इदिनो प्राइभेटस स्कुल गामि खाथि खालानि प्राइभेट स्कुलफोराव जों थांनानै फरायहैनायखौ नुनाय जायो जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरखौबो जोंबो बिदिनो फरायहैनाय जादोंमोन आरोना। बेखौनो बुंनोसै आं ओमफाय आरो बिनि उनाव जों सोलोंथाइखौ लाखांनानै जों कलेज मोनोबा जोङो मे ट्रेक होनांसिगोन बेखौ हो थांनानै मेट्रिकआव जों मोजां फरायोबाथ' गोबां मोजां नाम्बारावबो जों पास पारसेन्टेज लानानै पास जानो हायो आरो दा जोङो बिदिनो मा होनो सेन माने लेटार बिदि बायदि बायदि जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो बेफोर बायदि लेटार लानानैबा जों जौगानाय गावखौनो जौगानायखौ आन्दाजबो मोनो पारसेन्टेज हिसाबाव बा मेट्रिकखौ जों होनानै नै जोंनि मोनसे स्टेपखौ बारलांनाय बायदि। बि मोनो आरोना बिनि उनाव जों कलेज औ बिनि उनाव जों कलेज मोनहैसिगोन बा जों हाइ स्कुल बा एल पि खौ जों एम इ खौ बारलांनानै जों हाइ स्कुल मोनहैयो बेबो हाइ स्कुलखौ बुङोबा जों हायार सेकेणडारि होननांसिगोन हाइ स्कुल मोन माबा ओं हायार सेकेण्डारि कलेज मोनहैयोबा जों आमफ्राय हाई सेकेडारिखौ जों जों गिबियाव जों जों एदमिसन लानानै बेखायनो फरायो जों दा गोबां सुबुंखौ बा जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों दा फरायनाय नुगासिनो दं आङो। आङोबा नोंबो नुगोन औ बिदिनो नुलांगासिनो दं दा इसोरबो फिउसारनि थाखाय गावसिनि मोजांनि थाखाय जों मेट्रिक खौ मोजां पास खालामनानै जों दा कलेजाव फरायनाय गथ'फोरखौ नुगासिनो दं। जोंनि आरो बुङोबा जोंनि ओनसोलाव नोंथां। गोबां बिदिनो पा पारसेन्टेज लानानै पास खालामनायखौ आं नुदों। बा इदिनो ओइटि फारस पारसेन्ट नाइनटि पारसेन्ट इदि लानानै पास खालामनायखौ नुदों बा जों गामि खाथि खालायावबो आं नुनो मोनदों। बिदिनो आरो बुङोबा कलेजखौ जों हाय सेकेणडारि एक इगजाम होनांगौ इगजाम जों माने होनांगौ बेखौ जोङो ओम बिदिनो जोंनि सम हिसाबाव जों सुद्द' अथ्र' बोसोर जाबा जों हायार सेकेण्डारिखौ होनो मोनो जोंनि इगजामखौ जों होनानै मोजाङै पास खालामनानै जों बे हायार सेकेणडारि एक्जाम खौ होयोबा जोङो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोनो जा जेरै जों साख्रिफोराव जोङो माने साख्रिफोराव इन्टारभिउफोर होनो मोनो। जोङो आरो इदि नो पुलिस आर्मि बे बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो एगजाम होखांनानै जों मोनो अथ्र' बोसोर जाखांनानै जों खारनो बार बायदिनो खारनानै इन्टारभिउ होनो मोन नो बेनि उनाव आरो मोनसे बुङोबा जों सोलोंथाइजों जोङो बेखौ बेल' नङा हाय सेकेण्डारि पास खालामनाय खौ खौल' बुङा। आरो इनि उनाव जों डिग्री फरायनो हायो। डिग्रि बा जोङो दिग ग्रियाव जों गावबा गाव मेजर लानानै जोंनि बर'फोरा जों बर'फोराल' नङा देलाय बर'फोरा जों बर' फोरखौ बुङोबा जों बर'फोरा बड'ल' लाया बर' भासाखौल' लाया जों बर'बो लायो बर' मेजर लानानै ऐ पास खालामो आरो जोङो हिस्टिरि बेबादि रोखोमनि औ बिदिनो पलटिक गेल आरो राजखान्थि थियारिबो बेफोरबायदि रोखोमाव जों फरायनानै जौगालांनो हायो नोंथां। आरो बिनि उनावबो आर आरो बुङोबा जों एम ए थाबावबो जोंनि ग्रेजुवेट जाखांनायनि जों ए बि ए ब पास जाखांनायनि उनाव जों बिनि उनाव जोङो माबाया थायो बिदि ना होनो हायो एग्जा एन्ट्रेन्स होग्रोनांगौ बेनि उनाव एगजाम खौ होनो हायो जों आरो बेनि अनगायैबो आरो बुङोबा जों बि ए पास जाखांनानैबो जोङो ओरै मा होनोमोनलाय इखौ जोंनि मास टार डिग्रि जेरै ना औ बेखौ जों बिए पास जाखांनो जों होनानै जोङो माने बेखौ लानो हायो टेट जेरै टेट आरो मोनसेया मा होनोमोन बेखौ आं मुंखौ एसे बारा गोसोआव फैयासै बेखौ होनानै जों माने जों मास टार बा सोलों फोरोंगिरि जोंनि फोरोंगिरि जों फोरोंगिरि जानो हायो ब जोङो एम ए पास खालामनानै जों बेखौ लायोबा जों कलेजनि प्रफेसार जानो हायो आरो बिदिनो जों ए पि एस सि इउ पि एस सि बिदि बायदि रोखोम रोखोमनि गिदिर मानसिबो जानो हायो जों सोलोंथाइ लानानै आरो जोङो आङो नोङो समाजनि मोनसे सोंदोंमोन नालाय नोंथां समाजनि फारसे जोंनि समाजाव उन्दैफोरखौ मारै नुयो होन्ना बुङोबा जोंनि उन्दै फोरनि समाजाव जोंनि समाजाव बे उन्दै फोरफोरखौ नुनाय बायदिबाथ' दा एसे जों आं दा जों गामिनिखौ बुंनोसै जै जों गामियाव दा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोनहा मोजाङैनो सोलों थाय लानायखौ आं नुगासिनो दं दा बेनि औ बिमा बिफाफोरा जा बिमा बिफाफोरा ओरै ताल होनानै बा जों बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौ नायफा नायफा खालामबाय। थानानै फोरोंफा फोरोंफा खालामबाय थानानै। फोरनायखं आं नुनो मोनगासिनो जोंनि समाजाव बिदिनो दा गोबां पारसेन्टेज लानानै पास खालामनाय बे खौबो नुबोगासिनो दं आं नोंथां बिदिनो गुबुन औ। औ आरो बुङोबा गाज्रि जालांनाय सुबुंखौबो सासे सानै नुयो जोंनि खाथि खालानि गामि फोराव जों मबेल ओन्दै बैसोआवनो क्लास ओइट नाइन जा तेर' सुदद' बोसोर गथ'फोरखौनो जों मबेल लानानै माने गावनि मबेलावसो बेस्थ' सोलोंथाइखौ गारनानै गावनि म बिदिनो थ' थानायखौ नुनो मोननाय जायो ओरैनो बेस्थ' थानायखौ। बिदिनो मा ओ होनो गावनि सोलोंथाइखौ ओरैनो क्लास सेभेन ओइट नाइनावनो गारनानै थानाय खौबो साफा सानै गथ'फोरखौ नुनो मोननाय जादों। औ नोंथां बेबायदि स'स समाजाव आं दा बेबायदि नुगासिनो दं आं नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो साफा सानै बिदि माने ओ सोलोंथाइ गारनाय बा बिदिनो मबाइलफोराव बेस्थ' जालांनाय ओ खौ नुनो मोनदों। बे माने गाज्रि समाज जोंनि समाज नि थाखाय दा बेफोरखौ जोङो सुस्रानो थाखाय ओ ओ थिरांथा लानांगौ। अब्ला जोङो ओ दिनैनि सुंद' सावरायनायनि ओ सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां दिनैनि बे सुंद' रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां। औ औ गोजोनथों नोंथां।